हेल' नोंथां!
हेल' औ नोंथां।
हेलौ?
हेलौ?
औ नोंथां।
औ जों दायो मा टपिकआव लायरायनो?
जों दायो दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि बागै रायलायनो नामा? हो?
दायो बिदिब्ला आं मोनसे खौरां बाथ्रा सोंनो हागोन नामा?
मा होनदों?
ओ आं मोनसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा बे माइ गायनायनि सोमोन्दै। औ ओ नोंथांमोननि ओन सोलथिं जेनेबा माबायदि माबायदि माइ आबाद आबादखौ खालामनाय जायो बा बोरै गायनाय जायो, बोरै बोरै फुुनाय जायो बेफोरनि बागै?
औ औ जोंनिथिं दा बांसिनै रन्जित माइ गायनाय जायो आरोना।
औ रनजित माइ।
गोदानै ओंखारबोनाय सत्तुर पसातुर बेखौ मानसिफोरा गायगासिनो दं। बेखौ गिबियावथ' ओरैनो माइखौथ' फोग्रोनांगोन नङा होमबा? माइखौ फोबाय, फोनानै मास मोनसेनि बाय बारा जेनेबा फर्टिफाइभ देइस सोनि उनाव फुनानै
औ।
जेनेबा खिन्थु हालेवनानै हाया मोनोबाथाय बेयाव गायबाय।
औ औ।
बिदि आरो बिदि खालामना गायगासिनो मानसिफोरा। दै दैया औ
अब्ला जोंनि जोंनिथिंथ' ओ गोबाङानो बिथिं सर्न, मासुरि, रनजित माइब्रा बेफोरनोसै। दा जोंनिथिं ओरै जाहैबाय सिगांनि जुगाव जेनेबा ओ जोंना माइ गायनाय आबादा ओरै बायसा हाल खदाल लानानै बा मोसौ गुमनानै बिदिनो एवनाय जायोमोन। दा मडार्न जुगा हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनिथिं ट्रेक्टरफोरखौ बांसिन बाहायनाय जाबाय मेसिनफोरखौ बांसिन बाहायनाय जाबाय आरो लोगोसे गायनाय फुनायफोराबो ओरैबायसा खम जालांनो हमबाय दा मेसिनानो सब माव जोबनाय जाबाय आरो।
ए जोंनि-जोंनिथिंबो सेमानो खिन्थु जोंनाव मोसौदोथ' हालेवनाय नुला नुनाया जोंनावबो। टेक्टर लानो ओमफ्राय आगोलट टेक्टर फिसाजोबो एवोमोन बे टेक्टर फिसाखौ खम जाबाय आरोना सब बे टेक्टर गिदिरखौनोमोन टेक्टरजोंनो बांसिन एवो आरो जोंनावबो। ओमफाय जोंनाव ओरै मेसिनदो गायनायफोरा फैथ'वाखै आरो आखाइजोनो गायनायानो जोंना दा। मानसिजोंनो मेनफावार। जेनेबा मेचिनजों ओरै गायनाय मेसिना फैथ'वाखै आरो जोंनाव जोंनि एरियायाव।
बिदि आरो ओमफ्राय जोंनाव बेफोरो जोसा, माइब्रा बेफोर माइआबो बिराद खम जालांबायलै जोंनाव गायनोनो नागिरला मानसि फोरा। आगोलाव औ आसु माइ बायदिसिना दंमोन ना बेखौबो गायला तारमाने। जोंनि एरियायाव। बिदि आरो।
दा नोंस्रा माइ गायोना?
औ जोंहा मै माइ गायदों दा गायगासिनो दं।
ओ आं आंनि गोसोआव मोनसे सोंलु जाखांफैदों बेनो जाहैबाय दा नोंस्रा माइ बेनि हिसाबै ओ बेसांसो खरस सा थाङो जेनेबा माइ गायनायाव, जोङो जुन जुलाइआव माइ गायो आगष्ट टफोराव जोब-जोबहैयो। बिथिंनो हानाय फोराथ' अक्ट'बर, नभेम्बरावसो जाहैखायो नालाय। दा गायनायाव गायनायदों फुनायदों फोनायदों हालि दाननायदों जेनेबा जों हाजिराबोथ' लानाय जायो। अब्ला नोंथांनि हि साबैब्ला दैज्लां बोथोराव जों बेसेबांसो इनभेस्ट खालामनानै बेसेबांसो ओ जोङो आरन खालामफिननो हायो?
औ उम उम। जेनेबा हानायखौबो बुंनांगोन ना हानायाव लासै कमप्लिटेड।
औ औ।
कमप्लिटेट अब्लासो जेनेबा नों बिगा सिस्टेमाव बुंनांगोन आङो।
औ।
ओरैनोथ' नों बिगासेयाव माइखौथ' बारा नाङा आरैनो किनल' दुइ किल' टिन किल' दोनो जायो जेनेबा खोथिया फोनायाव। बेयाव बारा फैसा थाङा ओमफाय ओरै फुनायाव थाङो ओमफ्राय आरो गायनायफोरखो हालेवनाय बेफोरखो गासै दाजाबनानै दं एसे अंख खालामनांगोन आरोना। एगार'स' बार'स' तिनस' फन्द्रस' सथ'स'। बार'स' पन्द्रस' ओरैनो बिगासेयाव कमप्लिटेत ओरैनो माबासो थाङो पास हाजारसो थाङो आरोना बिगासेयाव आरो औ हानायाव लासे हाना-हानानै नानायाव लासे। पास हाजार थाङो आरो बिगायाव। ओमफ्राय ओरै माइआथ' बिगासेयाव ओरैनो जोंनियाव दा बारा जाया पन्द्रनिफ्राय अथर' मननि गेजेराव जायो आरोना।
औ औ।
ओमफाय बेखौ सरकारि रेटआव होयोबाथ' बे फन्द्र औ औ पन्द्र' सल्ल' मन जायोबा सल्ल' हाजार मोनबाय आरोना सरकारि रेटआव फानोब्ला आरोना
अ
बिदि आरो सल्ल' जेनेबा सल्ल सथर' हाजार मोनो आरो बिगासेयाव
अ
जे
जुदि नोंथांनि गोसोआवबो माबा मोनसे सोंलु जाखांफैदोंबा सोंनो हागोन?
ओऔ ओमफाय जेनेबा आङो नोंसोरनिखै जाय मेचिनजों गायनाय फैबायना? बेफोर जेनेबा मिचिनजों गायनायजों नोंसोरनिथिं ओरैनो बेसेबांसो खरस जायो थारमाने बिगा सिस्टेम? औ जिकुम खम्फिटेत जेनेबा हानानै होननानै अल
थांनाय बोसोरनिफ्राय ओ थांनाय बोसोरसिम जोंनिया ओरैबायैसा ओ गायनाय फुनाया बिराद ओ बेस्थ' जादोंमोन मानसिफोरा दा गोबाङानो सोरबा साख्रि मावबाय बा सोरबा गुबुन बिजनेस खामानि मावबाय बेफोराव बेस्थ' जानानै दा गायनाय फुनायाव बारा गोसो होबांला मानसिफोरा। दा बेफोरनि बेस्थ' थानायखाय गोबाङानो खोथिया फुनाय माइ गायनायफोरखौबो गारबाय आरो साहा बागानफोराव बांसिन जइेन जाबाय। दा बेनिखायनो गायनाय फुनाया खम जानायखाय डायरेक्ट मेसिनजों लाबोनानै ओ गासै मेसिनखौनो बाहायनाय जायो हाजिरा होसिगोन मेसिनानो मावजो सिगोन बिदिनो खरसा थाङो बिदिनो बिगा सिसथेमाव जा हागौ ओ बिगासेयाव जेनेब्ला मिसिनजों गायनायाथ' खम जायोना दामा? दा बिदिनो बिगा सिस्टेम हैबा जोंनिया सानना ला दुइ हाजारखौ लाबाय
औ
बिगायावथ' दस हाजारानो थांगोन औ बिदिनो गायनायल' नङा फुनायबो गायनाय बो मोननैबो खेबसेयावनो जालांखाबाय आरो सानसेयावनो खामानिया जोब्बाय। बिदिनो फैसारा एसे थांसिगोन ओमफ्राय जोब्बाय खामानि गासिबो।
औ बिदिबा नोंथांमोननिजों माइ गायनाय मानसिखौ बारा मोनला आरोना?
मोनला ओरैबायसा खम जाबाय दा आथिं बेफारिफोरासो बांसिन बांनो हमबाय माथो जोंनिथिं औ
ओमफ्राय माइखौ जि गायखांबायना ओमफ्राय गायनानै नोंथांमोना फाननाय समाव बे सरखारि गुदामफोराव होयो ना - ना बाजारफोराव फानो
जोंनिथिं गोबाङा नों मोनसे गाव गायनि प्राइभेट गुदाम दोङो मानसिफोरा गोबां धोनि धोनि मानसिफोरा जे गाव गनि गुदाम बनायना लायो बिसोरो जोंनिफ्राय खम रेटआव बायस'नानै आरो गुबुन ओ गुदाम गोदोर गोदोरफोराव गैजौ रेटआव फाननानै बिसोर बेफार खामनाय बायसा खालामो आरो।
औ बिसोरो लास्टआव बे फालांगिरिफोरा बे सर सरकानि जे मोनसेे रेट जेनेबा सरकारि गुदाम बानायना होदोंना फाननायनि अ बेफोराव होयोना होआ?
औ बेफोराव होयो बिसोरो लाङो ट्राकदों ट्राक रोगानानै जोंनिफ्राय सानना ला जोंनिफ्राय पासस' बस्थासेयाव पासस' हैबाय होनना लांबाय जानो हागौ बिसोरो सातस' आदस'फोराव फानहैयो।
औ जेनेबा मन सिस्टेम फानोना। किल' सिस्टेम औ नोंथाङा माबाफोर सों
औ सोंनोथ' हागोन आं माबा ओ जोंनिथिं गोबाङानो बै हौवाफोरा खोथिया फुयो। दानियासो फुला खिन्थु सिगांनि एसे आङो जारिमिनाव थांफिननि दा बै सिख्लाफोरा माइ गायोमोन आरो बोराय बुरैफोरा बिसोरो ओ बोरायखो बा गाव गावनि हौवाखौ आलि दाननायफोराव हेफाजाब होयोमोन दै होयोमोन सा हैयोमोन आरो सिख्लाफोरा माइ गायनाय आरो सेंग्राफोरा खोथिया फुनाय जायोमोन। दा बे बायसा सिस्टेमा जोंनिथिंल' जानो हागौ बायसा मोनदों आं मानो होनबा आङो सासे उदालगुरिनि आरो आङो सानदों जे जोंनि उदालगुरिनि गुबुन ओनसोलाव उदालगुरिनि अनगायैबो ओनसोलाव जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा बेफोरबायसा जायगायाव ओ हौवाफोरा खोथियाखो फुवा आंनि बादिब्ला आं खोनानो मोननाय बादिब्ला सिख्ला फोरानो मावजोबो बिनि सोमोन्दै नों माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा मानो इदि खालामो।
नोंथाङा बुंनाया नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो जोंनावबो माने जोंना दा बाक्सा
औ
बाक्साबा ओमफाय जोंनि जि जों आंनि जेनेबा आंनि भिलेज आरो ना आंनि भिलेज एरियानिया हौवाफोरा फुवा आरो ना हिनजावफोरानो फुजोबो हिनजावफोरानो गायजोबो आरो। हौवाफोरनिया खालि आलि दाननाय हालेवनाय ओ खोथिया रानना होनाय बेनोल' आरो।
अ' बिदिब्ला आंनि सोंनाया
ओमफ्राय औ ओफाय थेवबाबो जोंनि एरियायावनो जेनेबा जोंनि बे बाक्सा एरियायावनो एसे खाथि खाथि जेने बा जेनेबा बिस किल'मिटार दस किल'मिटारसो ओरै गोजानाव आरो ना जोंनि भिलेजनि
औ
बिसोरनियाव आरो हौवाफोरा फुयैलायो हौवाफोरा फुनायखौ नुयो आरो ओमफाइ हिनजावफोराबो फुयो हौवाफोराबो फैयो बिदि नुयो आरो बेलेगाव खिन्थु जोंनि जोंनि भिलेजाव बेनोल' आरोे जेनबा हिनजावफ्रा फुयो हिनजावफ्रानो गायो। इदिनो आरो दानि बुंनाय बायदि।
सोंलु बे जोंनि थिंथ' ओ बर' सानथालि आरो गोबां जाथिफोरानो बा गोबां ओ मानसिफोरानो गायनाय फुनायफोरखो ज' ज' जहै गायो दा नोंसोर निथिं ओ‌ बर सावथाल गार‌ आदिबासि नेपालि ज ज जहोयै गायोना ना इसोरो एसे एरखा एरखा
जोंनिथिंथ' जोंनि भिलेज हिसाबै जोंनाव एमान कमिउनिटि मासि ओरै गैजोबा आदिबासि दं। बाबो जोंनि भिलेजाव गोलैया आरो ना एसे बेलेग भिलेजाव गोलैयो। जोंनि भिलेजाव औ जेनबा अ' ओमफ्राय हारसा दङो ओमफ्राय सनियाफोर दोङो।
औ
बे सरनिया जो बरजो एसे नांजाबद्रायनाय नालाय माने एसे साफा सानै ओरै थांला थांलि आरो जेनेबा जों जेरै सोलियो बिदि बिसोरबो बिदिनो सोलियो बर रखम हारसा सरनिया रखम एख फाराग गैया आरोना बेफोर मावनाय दांनायाव
औ
बाकि ओरै आदिबासि एसे गोजाननिफोरफोरखो माने जेनेबा लेबार जेनेबा मोनथला नों माइ गायनाय मानसि जेनेबा बुहुत मानसि नांगौ जायो नालाय बे समाव बयबो गायजोबो आगो मिलाया बे बाहागो मिलाय समाव तामाने एसे गोजाननि भिलेजनिखौ तामाने आदिबासिफोर दोङो बिसोरखौ लाना फैयो आरो हाजिरा लाना फैनानै गायहैयो आरो सोरबा सोरब नखरा मोनस्लाबैयाव फ्राय ओरैहायथ हारसाफोरदो जोंनिया मेल गैया आरो हारसा हारसा सा गायो बिदि आरो एसे माबा गैया थारमाने हारसाफोर जों गायजाबा
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बा नोंसोरनिथिं माइ गायनायनि। आरो खोथिया फुनायनि दामा बेसेबां?
अ जोंनियाव दा हायजिरा ओ माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय खो‌ बे हिनजावफोरानोसो मावजोबो नालाय। जोंनिया ओमफाय माबा थिनस करे लायो आरो जानानै सानसेयाव औ सासेयाव तिनस करे सानसेयाव जोंनियाव ओमफ्राय खोथिया फुनायखो साननैसो सिगाङाव ओइ बोसोरनैसो सिगाङावसो तामाने ओरै टार सिस्टेम जेनेबा आखा सिस्टेमाव हो होदोमोन आरो बेखौ नागारफिननानै दा हाइाजिरा सिस्टेम जाबाय तामाने
हाजिरा सिसतेम ना।
मिसिन जाजोबदों आ सान एसे हाजिराखा आरो ओरै माबा टिका होला आरो फुनायखौबो